खोनादोंना औ खोनाबायना?
औ खोनादों नोंथां
दे मोजां दा राइज्लाय जागोन
औ नोंथांनाव आं मोनसे खोथा सोंनो नागिरदों फोरमायनो हागोन ना?
औ थारैनो हागोन।
आं सोंनाय गुबै माबायानो जाहैबाय संनाय खावनाय आरो ना
औ दे संनाय खावनायनि सायाव जागोन दे
सायाव नोंथाङा अमा बेदरखौ माबादि सङो फोरमायनो हागोन ना?
औ थारैनो अमा बेदराथ' जोंफोर जाग्राखा नालाय आगोलनिफ्रायनो आगोलनि आबै आबौ बर' निफ्रायनोथ' माने जाबोखानाय मेइेन खारोना अमा बेदर नुबोबाय थानाय बिसोरनि संनायखौनो माबायदि सङो माबायदि जायो आरो ना
औ
साबसिनखौथ' नै बुंनो थाङोबा अमा बेदरखौ जों जों जानाया ओरैबायदि जायो आरो ना गिबियाव रुग्रोनाय जा जायो खायफाबा रुवा आ खायफायाबा रुवाबो नाथाय रुयोबा साबसिन आरो रूयोबा साबसिन बेनिफ्राय रुखांनायनि उनाव रुनाय दैखौ गारबाय नोंथाङा बेदरखिनिखौ बायखांनानै लाग्रोबाय बेनिफ्राय खायफाया सारायफोराव जेनेबा बा कुकाराव जाय फोरा संनो जोंफोर बांसिन साराय बाहायो सारायाव थाव होनानै लाबाय बा खायसेया थावबो होआ दे मानो होनबा अमानि थाव ओंखारखायो नालाय इनिफ्राय बिदि होनोबा सोरबाया होबाय होआबा अमानि जा ओंखारनाय मेजेम थाव बिदिनो संग्रो-संजायो। बेनिफ्राय नों थाङा संबाय बेखौ एवफ्रामग्रोनानै लाबाय आरो। इसे ओमफ्राय एवफ्राम गोबा बेद फोरा माने साबसिन जानो मोजांसिन जायो आरोना। ओंख्रिफोराव होनानै ऐनिफ्राय एवखां एव ग्रोनानै लाबाय बोखारना दोनबाय बेनिफ्राय नोंथांङा जेनेबा बेखौ माजों जानो आरोना। अमाखौ दा जेनेबा जा मैगं दङ जारि फोरजों जाजानो मोजां जायो जोंफोरा आलु
ओ
नोरसिं बिलाइ बेफोरजों एवनानै जानो मोजां मोनो। बेफोरबायदि एवनानै जाजायो आरो। एनिफ्राय अमा बेदर नालाय बेवहाय मस्ला मस्लि होजो होनो हायो बेदर गुरै जानायनि जोंफोरा बिदि मस्ला थायो फानलौ आारि होनानै आरामसे बेफोरबायदि हालदै फानलौ दि होनानै जाजायो आरो बेनिफ्रायथ' औ बेफोरबाय दियैनो जानाय जायो आरो अमाखौ। फाय नोंथांङाबो बुंजागोन माबाय? दि जानाय जायो। मानो होबा गोबाङानो गुबुन जानाय जायो ना लाय नोंथाङाबो बुंजागोन माबायदि
थारैनो गोजोननाय मोनबाय। आं मोनथिनो मोननानै नों आंनिफ्राय हेलौ
औ
औ औ आरो फोर माबा फोरमायहरनो हागोन नामा आ औ अनलाखौ अनला ओंख्रिखौ माबादि सङो नोंथाङा?
औ अनला ओंख्रिखौथ अनला संनो थाखाय जोंफोराथ जेनेबा अन गुन्दै नांगोन नालाय जायखो जोङो बे माइरंनिफायनो बानायनाय जायो आरोना माइरंखौ एसे सोमनानै दोनबाय खुरैयै खुरैसे बा खुरैनै नोंथांमोनहा जेनेबा खैजोन मानसि दङ न'आव? इखो नायनानै इनि फाय सोमनानै दोननानै एसे गुरै जागोन आरोना सोमनानै दोनबा ओमफाय बेखौबो खांनानै लानानै एसे बुखागोन बियो फाय बेखौ मिक्सारफोराव बा खायफाबा देग्रा थायो बेफोराव देरनानै गुन्दै खालाय होनानै लानांगोन लोगोसेनो बेवहाय अनला संनायाव जोंफोरा बेफोरबायदि मस्ला मस लि होनाय जायो नालाय जाबो नखराव थायो फानलौजाब्रां बेफोरबायदि लाइनि खायसे मस्लाफोर बेफोर खौबो गुन्दै खालामना लाग्रोखाबाय हाइजें आरि बा बिदि मा बुंगोन बेख अ बेफोरख' लाबाय बे ख'ख गुन्दै खालामनानै लानानै दै गोदौनायाव होनांगौ आरोना दै गोदौनायाव होनानै बिखौ एरना होबाय थानांगो जाहाथे गथ थाखाय आरोना ओमफाय अरखौबो एसे मिदि एमाव होनानै एरोबा साबसिन जायो आरो। आरामै गलिलांजोबो बुस्थुआ माने बिदि जायो ओमफाय अनला जानो आरो नोंथाङा जेनेबा लकेल दाउफोरजों साबसिन जायो आर ना लकेल दाउफोरजों? अनला जानो गोथावथार जायो। खायफाबा लकेल दाउ बायनो हायाबा माबा समाव ब्रयलारजोंबो जायो आरो मानसिफोरा। बेनिफ्रायो अनलाबो बा बे लकेल दाउजोंनो साबसिन जायो। ओमफाय खायफाबा नाफोर दोंबो जायो जाजायो आरो ना नाफोरदोंबो मोजां जायो बिदि दि ओ सिं ओ‌ सिं गि ना बेफोरजों थावनाय मोनसे आरो बुंजागोन नोंथाङाबो दा माबायदि मा टाइपनि जानायफोरखौ मोजां खारै मोजां मोनो। थावनि मोजां मोनो मा टाइपनि जानायखौ मोजां मोनो बुंजागोन?
औ थारैनो आं खारै-खारैनिखौ मोजांसिन मोनो आरोना जानानै औ। नोंथाङालाय नोंथाङा माबायदिखौ साबसिन मोनो?
आंबो खारैखौबो मोजां मोनो। बेनिफ्राय थावखौबो मोजां मोनो आरो दा जोङो थाव जाबाय थानोबो हाया देहानि थाखाय नोङा होमबा? गेस्टिक जागोन मागोन ओंखायनो मोननैखौ मिलायना जायोबा जा बै नोंथांमोननि न'आव मा ओरैनो माबादि संनाय जायो माबादि खाजा जानाय जायो ओ सानफ्रोमबोनि जिउआव बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ थारैनो मानो हाया जानो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जों गोग्गो देहानि थाखाय बायदि गोनां आदार जानो गोनां जायो। जेराव जों बायदि बायदि भिटामिन मोननो थाखाय बायदि गोथां मैगं जानो गोनां जायो जेरै जों न'आवनो संखानाय जेरै बायदि दङ थास' बिथ'राइ बेफोरावबो बायदि जों भिटामिन मोननो हायो गोग्गो सावस्रिनि थाखाय जों जानो गोनांथि जायो। जेरै जोंनायाव दङ न'आवनो गायनाय जिंखा जेबो हासार होयि जिंखा लेस्रा बिलाहि आलु बायदिखौ जानाय जायो संनानै। जायनि जाहोनाव जों जोंनि देहाया गोग्गो सावस्रि जायो आरोना। औ थिग बेबादिनो जों माबा जेरै मानसिनि देहायाव गेस्ट्रिक बायदि बेमार आजार जानो हायि बायदि जों बायदि खारै बाहायनानै जानाय जायो जोङो न'आव नङा ओमबा नोंथां
औ नंगौथ' आरो।
नोंथांनि साबसिन ओंख्रिया मा ओरैनो
ओरैनो साबसिन ओंख्रि होनबा बे एसे गोखै थाइबनि ओंख्रिफोरखौ मोजां मोनो आरो ना। जानो जोंफोरा थायो थाइगिर आरो ना थाइगिर ना बा थाइगिरजों बिदि अमा आरिखौ जानो खोब मोजां मोनो आरो बेनिफ्राय
औ
थास'खौबो मोजां मोनसोयो आङो थास' बिबारखौ माने अमाजों जायोब्ला जोबोद थावनाय मोनो आरो। आंहा बिदि आरो बेखौ बिराद गोथाव गोथाव मोनो आरो ओमफ्राय नोंथाङाबो माखौ साबसिन मोजां मोनो जेनेबा बुंजागोन
आंनि साबसिन मोजां मोननायानो जाहैबाय दालियानोसै आरो ना। दालिखौनो मोजां मोनो ओरैनो दङ ननि बिलाहि बायदि बायदि। उम
फोर जायोना जाया नोंथाङा
ओ जायो जानाया जायो बेदर जायो ओरैनो अमा बेदर, बयलार, दाउ, लकेल दाउ, ना बायदि। औ
आंबो बेफोरखौनो जायो।
औ नोंथांमोननि गामियाव ओरैनो मा मा मैगं थाइगं मोननो हायो ओरैनो गामियाव मिथिंगायारि मैगं?
बेफोरबायदि मैगंथ' गामियाव जोंफोरा बुंनो थाङोबा दिंखिया थायो आरो ना। दिंखिया मोननो हायो। जारि मोननो हा थायो नोरसिं आरिया थ' दङ जों फोरनि न'फोरावबो इनिफ्राय दा ओरैनो रज गारनाय होनबा बेफोर आरो ओमफ्राय न'खरफोराव बानायनाय जा जायो जेनेबा मा बुंगोन बेखौ लाव खुमब्रा बे बेफोरखौ बानायो जिंखा थागोन बे खिजा भल ओं ख्रि भल फिथाइ बेखौ जानाय जायो लेस्रारि इनि ओमफ्राय आरो बिदि केरेला गोखा केेरेला बेनिफ्राय बिदि गोदै केरेला बिदि आरो ओमफ्राय नोंसांमोननि न' ओ गामियाव न'खरफोराव मा मैगं मोननाय‌ जायो नोंथाबो फोरमाय जागोन
औ थारैनो जोंनि जायगायाव ओरैनो जों मोननो हायो मान्दिया जेरै कलम होनना बुङो जोङो
अह
मान्दिया बिदि थास' आयथे बेनिफ्राय दङ दिंखियाफोरानो आरो दङ बिथि थास' थास जाहै खाबाय बिथि दङ हाग्रानि जारि बायदि बायदि बेफोरखौनो मोननो थांङो जोंनिथिंबो ए खै रोखोमनि औ दे नोंथांजों सावरायलायनानै गोजोननाय थाबाय
औ थारैनो आंहाबो गोजोननाय थाबाय